हेल' नोंथाङ ख ख ना
अ हाय बसाय
ओमफ्रायाय जो आङो दायो मैगं थाइगं आबादनि सोमोन्दै सावरायनो साननानै
औ
हाबनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि ना
औ आं फ्रि बुंनो हागोन दे सावरायनो हागोन आरोखि
बिदिब्ला सावरायनो हादोंनना नोंथां
खावरायनो हागोन बुंदो दे जागायदो
अ बिदिब्ला आं जागायजेनसै
औ
मैगं थाइगंनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावनो हायो नङा
औ औ नंगौ नंगौ
नोंथां मोनथिं मा मैगं थाइगंनि आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओरैनो बुंनो थाङोबा दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा? खोन खोन हेलौ
खोनादों औ खोना
ओरैनो दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां मैगंनि आबाद मावनो मावनो हायो जेरै ओ बहल, जिंखा, खुमब्रा भिन्दि, फाथो, मैथा
औ
रो‌ एसे गोबां मैगं दंबावो आरोखि
औ नोंगौ
जेरै बिमा जोंहा फटल मावनो हाबाय खांख्रिखला गोबां मा जोंनि बे एरियायावबो ओमफ्राय जेरै मेसें बोथोर होनबाय मेसें बोथोराव जोंहा गोबां आबाद मावनो हायो एबा गोरान खेथि मावनो हायो आरो जेरै बुंनो थाङोबा सबाय
औ औ
स सबाय सबाय मावो जों मेसें बोथोराव बेजों लोगोसे बेसर
औ
ए जों लोगोसे जों मावबावो ओ सबाय बेसर आरो बेजों लोगोसे जों गोबां खेथि मावनो हायो आरोखि ओ लाफा, लाइ, मुला
औ
बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे आरो जों माबाबो मावनो हायो आरोखि मा होनोमोनलाय बेखौ हालदै हाइजें हाइजें हाइजेंफोरखौ
औ
बेजों लोगोसे गोबां आबाद मावो आरोखि
औ दा नोंथां लाहानि खोनादोंना नोंथां?
औ बुंलाय
नोंथांलाहानि न'आवबो
औ
आरो
हेलौ टावारा एसे प्रब्लेम रोखोम औ बुंलाय
सानि न'आवबो बेफोर आबादखौ मावो नामा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ दा जोंहा मावो आरोखि बेखिनि जों जानो दानि दानि जुगावथ' माने बाजारनि मैगं बायनो थांबा जों गासिबो मुलि एबा केमिकेल होनाय
औ नोंगौ
ओ जों बायनानै जास्लायस्लाय जों माने न'आवनो हाु दंखायो नालाय न'आवनो जों मावनानै गैया आरोखि
औ गाव मावनानै जानो हाबा मोजां नङा होनबा
औ औ जेरै दा जों दैज्लां बोथोरनि जों मैगं मावो न'आव जानो खिबा न'आव जानायनिख्रुइ गोबांबो मावो माने फाननो फाननानै जों बेजों रां आरि र रां खामायनो हायो आरोखि
औ नगौ
जेरै जों दा दैज्लां बोथोराव जों खुमब्रा खुमब्रा गायो लोगोसे फाथो मैथा ओ बहल
औ
भिन्दि फथल ओ सबायबिमा होनो बेजों लोगोसे थाइबें
औ
बेखिनिखौ माने जानाय जिखिनि नांगौखिनि मैगंखौ जों माने न'आव गायनानै जायो आरोखि
औ जहेथ' न'आव गायनानै जाबा अरगेनिक ब मोनजायो
औ अरग
मुलि होयि मैगं दानि दिनावथ' जोङो बाजारनिफ्राय बायनो थांबाथ' गोबां केमिकेल होनायखौसो मोननो थाङो नङा होमबा
ग नंगौ
जिहेथु रां खामायनो थाखाय दानि दिनाव मानसिफोरा
औ
आबाद-आबाद फो-फोराव जिखुनु आबाद मावबाबो माने बांसिनानो मुलि होनानै साननै सानथामनि गेजेरजोंनो फिथाइफोरखौ देरहैयो नङा होनबा
नंगौ नंगौ
जिहेतु बे बेफोर मैगंफोरखौ जों मोनजाफ्लांबा जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय गोबां खहा खालामो नङा होनबा
नोंगौ
बेमार आजारावबो खोख्लैयो जोंनि देहानि थाखाय गोबां खहा गोनां आरोखि बेफोर मैगंफोरा
औ
बेनि थाखायनो जों हायोबाथ' गावबा गावनो गायना लानानै गावबा गावनो न'आव जि एसे एनै हायैखौ गायना लानाया गाहाम ।
औ
अब्ला जोङो जिहेथु मुलि होयै अर्गेनिकखौबो मोनजाबाय जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जाबाय नङा होनबा
नंगौ नंगौ
औ
बेजों लोगोसे ओ नोंथांमोननि एरियायाव
औ
मा मा मैगं आबाद मावनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो?
जोंनिओख्रुइथ' दा गोबां आबादखौनो मावो गासैबो आबादखौनो मावो
उम
जिहेथु दा दैज्लां बोथोर दाथ' दैज्लां बोथोरनि आबाद मावगासिनो
औ
दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो होननानै बुङोबा बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो फाथो, मैथा बहल, जिंखा, थाइबें खांख्रिख'ला, केरेला थास'
ब
गोबां मैगं दं आरोखि आरो जुखाम जुखामनि आबादबो मावो
औ
दैज्लां बोथोराव जोंनिथिं
औ
दा बेफोरखौ मावनानै बेफोरखौ बेफोरखौ बाजाराव फानहैनानै जोङो रांबो आरजिनो हायो आरोखि
नंगौ नंगौ
आरो मेसें बोथोराव मा मा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंना मेसें बोथोराव लाइ, लाफा
उम
बेसर
औ
आलु
औ
बेफो-बेफोर आबादखौ मावो आरो आरो गोबां आबाद दं सबाइ बेफोर आबादफोरखौ मावनाय जायो आरोखि सबाइ, सिबिं बेफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरोखि
औ आ
आबाद होननानै बुङोब्लाथ' गोबां आबाद दङ माव
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ ओरैनो ओ नोंथाङा
औ
न'वाव थानानै ओ नो सरि नोंथाङा ओ नोंथां नोंथांमोननि न'खराव ओ थानाय खिनि मैगं थाइगं ओम आबादखौ नोंथांमोननि न'खराव मावनाय जायोना जाया?
जायो जिहेथु जों जा-जानाय न'वाव जानाय खिनिखौ जों न'वावनो गायनानै लायो
औ औ खोनादों बुं नोंथां
जिहेथु न'वाव जानो आनथाखौ जों गावबा गाव हायोब्लाथ' न'वाव गायना जानाया मोजां नालाय बेनि थाखायनो जों एसे एनैहै गायना लायो नै दा जोंहानि न'वाव बहल दो बहल दङ जिंखा दं खांख्रिखला दं थाइबें दं सबाइबिमा दं फाथो, मैथा थास' दा जिहेथु दैज्लाङाव थाइबें दैज्लाङाव जि जि मैगं नांगौ बिदिनो एसे एनै दंफामजोबो आरोखि
औ
जिहेथु' बायना जाबा जोङो
औ
गोबां मुलि होनायफोरखौसो मोनजायो नालाय बेनि थाखायनो जोंहा न'वावनो गायनानै लायो आरोखि जानो आन्थाखौ
नंगौ नंगौ।
जिहेतु बाजारनि बायनायफोरखौ जायोब्ला जोङो गोबां खहा जायो देहानि
ओम ओरैनो ओ नोंथांमोना मेसें बोथोरावबो मैगं आबाद मावो ना?
औ मावो मेसें बोथोराव जोंना लाफा लाइ मुला बेसर बेखिनिखौ मावना लायो आरोखि जिहेथु जोंनाव आलु सालुफोरखौ आलु सामब्राम बेफोरखौ गायनो थाखायबोथ' गुवार जायगा नांगौ नालाय
औ औ
जिथु जोंनाव इसिबां बुरजा गुवार जायगाबो गैजोबद्राया बेनि थाखाय ओंखायनो लाइ, लाफा बेसर बेखिनिखौ जानो आन्थाखौ जों गायनानै लायो आरो
औ
दा बिदिब्ला नोंथां जोंना आबादनि सोमोन्दै सावरायनाया नै समाबो जानानै फैबाय
औ
ओंखामजों आबादनि सोमोन्दै सावरायनानै सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय
औ
नोंथांखौ फिन उनाव लोगो मोनफिनखोखौ आसा खालामबाय।
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय दे
औ